ओं बे
औ दालाय माथो मावगासिनो दं नोंथां?
आंथ' दायो नै बोथोराबो गरम बेनिखायनो आं जिरायना दं नोंथां।
नोंजों आं फंसे बाथ्रासो लारिनो होनना फन हरदोंमोन नोंथां।
औ मा खोथा दे बुं नोंथां।
औ नोंथांजों रायलायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
अ माने आं अमा जों अमा फिनायनि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आरो दसे सम
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायनायालाय।
औ। अमायाथ' माने बर'फोरनि गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनो अमाखौ बयबो।
औ।
अ अमायाथ' गासिबजोंबो जाजायो सबाय आलु
औ।
मैथाफोरजोंबो जाजायो।
औ।
थास'जोंबो जाजायो।
औ। दा जानायाथ' जों गोबां रोखोमजों जानो हायो। दा बे अमाखौ सोब सुबुङानो जानो बिराद गोथाव मोनो दा बे अमाखौनो जों माबोरै फियो बा जों माबोरै फेदेरो फेदेरनानै जों जानायसिमैहालागै खालामहैनो हायो बिनि सायाव रायलायगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
दा खोथाया जाहैबाय जोङो हाथाय बा बाजारनिफ्राय जोङो अमा फिसाखौ बायनो थाङोब्ला जों आथिखालावथ' अमा फिसानि दामा गोबां बारायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां। दा बबेयावबा बुंनो थाङोब्ला मासेयावनो ब्रै रोजा बा द' रोजा लानायखौ जों नुनो मोनसै।
औ लायो।
दा जों बेनिफ्राय अमा फिसाखौ न'आव लाबोबाय न'आव लाबोनानै जोङो बिदिनो अमा दोननो थाखाय मोनसे न' गन्द्रा बानायनानै लानांगौ नोंथां।
औ।
दा बेयाव जोङो नोंथाङा बुरजा फिसिनो गोसोब्ला बुरजा लानानै फैनांगोन। दा मासे मानै फिनो गोसोब्ला मासे मानै लानानै फैनांगोन। दा बिनि उनाव जों बे गन्द्रायाव दोननानै बिदिनो सानफा एफा एफा सानबा एफा आदार होयै होयै होनानै जों फेदेरलांनांगौ जायो आरो।
औ।
दा बे अमाखौ फेदेरलांनाय दिनावबो गोबां प्रसेसफोर थायो गोबां खामानिफोर थायो।
औ।
दा जों अमानि आदार होनोब्ला जों गिबियावनो गुन्दैखौ गोसोखांग्रोनांगोन।
औ।
गुन्दैयानो जाहैब्लाय जाहैबाय जों माइखौ सौनानै माइनि मा होनो बेखौ।
बि मा होनो?
माइनि बिखं बिनिफ्राय गुनायखौ जोङो बुंनांगोन
औ।
दा बेखौनो गुन्दै आरो गिबियावनो
औ आरो माइरंखौ संनानै। फेसेवनानै बिदिनो अफ्रि अफ्रि मोनो।
औ।
बेखौबो जों अमानो होनो हायो।
औ नंगौ।
औ आरो गन्द्राखौथ' नांथारगौ। मानो होनोबा सान्दुंनिफ्राय बासिनो अखानिफ्राय बासिनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो दा माखासे बांद्राय जोंनि अमाफोरा अखा सिजायोब्लाबो जोंहा अमाया गोजांनाय माखासे थासारिजों बेमारनि
औ।
फारसे बेमारनि फारसे बुगि नांनो गोनां जायो बेनिखायनो जों अमाखौ बांद्राय अखाबो फिनाङा जाहैबाय।
औ।
आरोबाव जोंनि बे अमाया बांद्राय सान्दुंखौबो सहायनो हाया बिनि थाखायनो जोङो माखासे साया सायख्लुम। होनोबो गोनां जायो।
औ औ नांगौ नोंथां।
दा आरोबाव मोनसे अमानि आदार बुङोब्ला आरोबाव जोङो। मोनथिनो मोनो जोङो। जे न' खाथि बा लामा सामायाव जों थास' मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
बे थास'खौनो जोङो। गुदिनिफ्राय हानानै जोङो। थौ गिदिर बा दोबसि गिदिराव जोङो मिजि मिजि मिजि हानानै जोङो बेखौ। रुनांगौ जाहैबाय आरोना नोंथां।
औ औ।
बे रुनाया जेब्ला गेब्लेयो ग्लब ग्लब गोदौनानै।
औ।
अब्ला जों बेखौ गुसु खालामनानै जोंनि माइरंनिफ्राय गगारनाय गगारनानै मोननाय गुन्दैजों जोङो लगायनानै बा ओंखाम जानानै आग्लायनाय बा जाखोन्दा ओंखाम खालायफोरजों जों लगायनानै बे अमानो होनाय जायो आरो
हायो हायो नोंथां होनो हायो
औ दा नोंथाङा गोख्रैयै थाब देरहोनो गोसो जादोंब्ला बै नोंथाङा दि सिगाङाव बुंदोंमोन अफ्रि होननाय
औ औ
दा बे अफ्रिया जाहैबाय जोंनि ओ माइरं जों बानायनाय मोनसे जौ
औ
बे जौखौ जों लोंखांनानै जेब्ला अफ्रि जायो बे अफ्रिखौ जों गुन्दैजों लगायनानै होयोब्ला जोंनि अमाया थाब थाब देरनो हायो आरो नोंथां
औ औ आरो दानि जुगावथ' मानसिफोरा मुलिबो बाहायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदि मुलि बायनायखौ माने आंनि मथेबा बाहायनाङा आरो
औ औ
मानो होनोबा जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो अमा बायनानै जायो
औ
बिनि जाहोनाव माने बेमार आजार जानो चान्स थायो आरो
नंगौ दा जों गाव गावनो गासिबो अमा जाग्रा गोजा
औ
दा जों जेनेब्ला बिब्दिनो जों मुलि मेडिसिनफोर होआलासिनो फिनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जायो
औ औ
बिब्दियैनो जोङो फेदेरनानै जोङो फानैजासिम फानैजासिमखौ मोनहैनाय जायो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव अमानि दामाथ' दा ब्रैजौ बाजौसिमखौ जों सोलिनाय नुनो मोनो आरो बेल' नङा जोङो ओ अमा बुन्दाखौ जों खासि खालामनानै जेब्ला गिदिर खालामनानै फानो बे मोनसे आरोबाव मोनसेया जाहैबाय जोङो अमा बुन्दि थाया होनब्ला नोंथां
औ थायो नोंथां
बेखौबो जोङो जेनेब्ला जोलै जोलै होनानै जोङो बिनि फिसाफोरखौनो फाननानै जों माखासे रां आरजिनो हायो
औ औ
दाथ' अमा फिसानि दामा ब्रै रोजा द' रोजा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा जों जोलै होयोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो माने
आरो बे अमा फिसाखौ माने नोंथाङा जोलै होनाल' जाया बेखौ आपडारबो लानांगोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आबदाल लायाबाथ' सब बुस्थुआनो माने मोजां जाखाया
औ नंगौ
थाम्फै अरदों ना मादों बेखौ एसे थाल मोननांगोन
औ
माने गाइखेर मोनजागोन ना मोनजायाखै
औ नंगौ
बिमाया दौगोना दौवाखै इखौ एसे थाल लानांगोन आरो
औ
अमा थानो थाखाय अमा फिसाफोर थानो थाखाय जायगा बानायनांगोन मुस्रिबो नांगोन थाम्फैनिफ्राय बासायनो
औ
बेफोरनो आरो नोंथां
दा जोंथ' बिदिनो मासे अमा बिमाया जोंनो जिथा ब्रैरोजा खरै जोङो बेखौ फानोब्लाबो जोङो जिथायाव बिदिनो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां
औ
दा बेनो जाहैबाय अमा फिनायनि माखासे प्रसेसफोर
औ औ नोंगौ नोंथां
आरोबाव बिदिनो जोंहा सोरबा बायदिया अमा दोंग्रा न' गन्द्राखौ गिदिर गिदिर बानायनानै बेयावनो हगारना होनायखौबो जों नुनो मोनो
औ नोंथां नुनो मोनो
जाहाथे अमाफोरा बेयावनो गिदिंनानै बेरायनानै बा हाग्रा हाग्राफोर जानानै देर देरनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
बिदिनो माखासे अमा फिसिनायनि प्रसेसखौ जों मोनदाङो बा नुनो मोनो
औ औ औ नुनो मोनो नोंथां
दा नोंथांजों दिनै दा बे समखिनियाव माखासे अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायबाय टाइमाबो जाबाय दा नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ औ
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दानहरदो दे नोंथां
दानदो
औ